हेल' अ गोजोन सानजुफुं नोंथां औ नोंथां द' नोंथां आं नोंथांनाव फन हरनायाव मोनसे खोथासो दङ नोंथां।
आदसा नोंथां मा खोथा नोंथाङा आंनो मा खोथानि बागै सावरायनो थाखाय आंनो फन हरनाय जाखो नों थां
अ जेनेबा आं नोंथांजों
औ आदसा नंगौ नामा नोंथां?
ओ आं
औ दे अब्ला नोंथाङा गिबियावनो आंनो होनबा गामि ओनसोलनिखौ फोरमायग्रोदों नोंथां आ बिनि उनावहाय
अ दे होनबा जागोन दे नोंथांनो जेन'बा गामि ओनसोल होनबाथ' जोङो ओ मिथिंगाजों गोरोबफ्लेनानै थानाय बा मिथिंगानि बिखायाव मिथिंगायाव जा बुस्थु बा बेसाद बा जाग्रा लोंग्रा आरि मोनो बेफोरजों गोरोबथ्लेनानै थानायखौनो जोङो ओ मिथिंगायाव जिउ खुंनाय बुङो ओ मिथिं ओ जेन'बा गामि ओनसोलाव ओ सुबुंफोरा जिउ खुंनायाव माने गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा बांसिनैनो जोंनि नैबे बुहुम बिखाजों गोरोबफ्लेनानै थायो बुहुम बिखाजों होनोब्ला जेन'बा मिथिंगाजों गोरोबफ्लेनानै थायो जेरै ओ जोंनि न' बांफोरा ओ बिफां लाइफांनि बिफां लाइफांजों लुजानाय बा जोंनि लङा दैसा बा जाम्फै दंग' बेफोरबो जोंनो गोबां खामानि होयो ओ थिग बेबायदिनो जेनेबा गामि ओनसोलनि माखासे सुबुंफोरनि जिउ खुंनायाव माखासे ओ माबाफोर दङ जेनेबा मा होनो बेखौ ओ जेन'बा बे माबायदि बिनि रोखोमफोरा बेफोर जाहैबाय जेन'बा जोंनि जिउ खुंनायनि माबायाथ' जेनेबा एथ' गोजौ नङा ज मान माबाया एथ' गोजौ नङा जेनेबा मा होनो बिदिखौ इंराजियाव जायखौ बुङो जोंनि ओ लाइफ स्टाइला आरो ना एथथ' गोजौ नङा ओ जों मिथिंगाजों गोरोबनानै थानाय नालाय जोङो मिथिंगायाव जा मुवा बेसाद मोनो बेजोंनो जोंनि जिउखौ जोङो मोजां मोजां दैदेनलाङो आरो गामि ओनसोलाव ओ जिउ खुंनायाव जोंहा ओ गुबैयैनो जोंनि ओ रांखान्थि आरजिनायनि गुबै राहायानो जाहैबाय आबाद मावनाय मानो होनना बुङोब्ला गामि ओनसोलाव थाग्रा सुबुंफोरा बयहाबो बांसिनानो आबाद आबाद थिलिबा आबाद मावनो ओ हा हु दङ जाय हायाव बिथांमोनहा उम गोबां रोखोमनि बायदि मैया आबाद बा बायदि मैया जिब जुनार फिसिनानैबाबो बिथांमोना रांखावरि आरजिनो हायो जायखौ बिथांमोना गावसिनि जिउ खुंनायाव ओ दिनैसिम ओ
थाङोब्ला ओ गामि ओनसोलाव थाग्ला थाग्रा सुबुंफोरा ओ जोंनि बुहुम बिखायाव मोननाय गोग्गो बारहावा ओ आरो ओ जेनेबा बांद्राय गुबुंले नङै बारहावाखौनो मोनो मानो होनना बुङोब्ला जोंनि गामि ओनसोलाव बांद्राय बिदि गारि मथर थर बा उखुन्दै बा कलकारखाना बायदि रोखोम बिदि थाया ओ बिसोरो ओ माने जोंनि बारहावखौबो गुबुंले खालामो नालाय गामि ओनसोलावथ' बेफोर गैया बेनिखायनो गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा गोग्गो बारखौ मोनजायो आरो आरो बुंनो थांबावो जेनेबा गामि ओनसोलाव थाग्रा सुबुंफोरा ओ गावबा गाव हारिमु दोरोङारि बेफोरजों जोबोद गोग्रोबफ्लेनानै थायो ओ ओ गामि ओनसोलनि बयबाबो सुबुंफ्रा गावबा गावबागाव रोखोमनि ओ दोरोङारि गाननाय जोमनाय मोसानाय आरिनाय बेफोर दंजोबो जाय मोनसे ओ गामि ओनसोलनि जिउ खुंनायनि मोनसे एंगारहायै हारिमुवारि बाहागो दा गामि ओनसोलाव जिउ खुंनाय माबायदि मुलाम्फा बा गामि ओनसोलाव जिउ खुंग्रा सुबुंफ्रा माबायदि मुलाम्फा मोनो ओ बेफोरो जाहैबाय जेनेबा गोजोन ओ एकदमबारे ओ सुखु गोजोन रायजो जानो हायो बा बारहावायानो जोबोद गोजोन जायो बिसिना जेनेब मा होनो बेयाव जेबो ओ गाज्रि गोहोम बांद्राय खोख्लैया होननानै ब बेयाव गारि मथरा नालाय बेनिखायनो बेयाव जोंनिसिजे गुबुंले ज जाय ज गोगो बारहावाखौ ज जोंनि हां लानायाव बोनानै लानो हायो आरो दंबावो जेनेबा जाग्रा आदारखौनो होन गामि ओनसोलाव सुबुंफोरा मोजां मोजां रोखोमनि एकदमबारे हासार बा रासायनारि हासार गैयि माखासे मुवा बेसाद मोनजायो जायनि थाखाय गामि ओनसोलाव थाग्रा सुबुंफोरा बारा बेराम आजारबो जाया आरो बिसोरो बोलो गोरा बा गावसिनि खामानियाव मुखुब ओ थानो हानाय बिदि जायो आरो आरो दंबावो जेन'बा गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा गावजों गाव बयबो गोरोबलायनाय जेन'बा बिसोरो समाज गामि ओनसोलावथ' गावब गावब गाव मोनफा मोनफा समाज थायो जेराव बिसोरो माखासे समाजनि नेम खान्थिफोरखौ मानिनानै सोलियो जायनि गेजेरजों बिथांमोना गावसिनि समाजनि सुबुंफोर बा खाथि खालानि सुबुंफोरजों मोजाङैनो गोरोबफ्लेरनानैानो हायो आरो बा नांलाय खमलाय बिदिया बारा जाया आरो बुंनो बुंनो थांबावो जेन'बा गामि ओनसोलाव थाग्रा सुबुंफोरा जोंनि बुहुम बिखाजों जोबोद मोजाङैनो बा मिथिंगाजों जोबोर मोजाङै गोरोबफेनाय मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना गावसिनि जिउ खुंनायाव बांसिनानो मिथिंगानि मुवा बेसादखौ लानानै बाहायो बा बांसिनानो मिथिंगानि मुवा बेसादखौ बाहायो जेरै जानाय लोंनायखौनो होन जेनेबा थाग्रा न' आरि बेफोरखौ लुनायावनो होन जायनि थाखाय बिसोरो मिथिंगा खौ ओ नेवसिया आरो नाथाय ओ माखासे बिनि जेंनाफोरबो दं जेनेबा गामि ओनसोलाव थानायनि बुंनो थाङोब्ला ओम जोंनि गामि ओनसोलाव नांगौ रोखोमनि हस्पिटेल आरि बा देहा फाहामसालि बेफोर गैया जायनि थाखाय गोब्राबै लोमजाबाथाय बिथांमोना जेन'बा ओ फाहामखनो हाया हाया जायो लोमजानाया बारा लोमजाया अब्लाबो एसे लोमजाबाथाय जेन'बा मोजां रोखोमनि डक्टर बा सिकितसा खालामग्रा जायगा गैया नालाय बेनिखायनो बिदि जायो आरो आरो जेन'बा जोंनि ओ बे बिदिनो अनेक गामि गफा जायगा दं जेराव ओ फरायसालि गैस'आ बे समाव मा जायो फरायसाफ्रा नांगौ रोखोमनि गियानखौ मोननो हाया आरो आरो बुंनो थांबावो जेनेबा ओ गामि ओनसनि सुबुंफोरारा बांसिनानो बांद्राय साख्रि नागिरामोन नाथाय आजिखालि नागिरनो हमसै समजों लोगोसे खारफायो थिग बेबायदिनो गामि ओनसोलाव सुबुंफ्रा गावसिनि जिउ खुंनायाव मा मा मुवा बेसाद नांगौ बिदिखौ गावसिोरनि मिथिंगानि गेजेरजोंनो सोरजिनो हायो आरो दा नोंथाङा बुजिबायना नोंथां
औ बुजिबाय नोंथां अ हागोन नोंथां हागोन अब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो नोगोराव जिउ खुंनाया जाबाय नोगोर ओनसोल बा माखासे गेदेर गेदेर बिलडिं बा बिदि बायदिसिना थाया आरोना नोंथां जेरावहाय गोबां बिल्डिं बा लामा मावख' फरायसालि देहा फाहामसालि आरो हाथाइफोर दं आरो नोंथां गोबां सुबुंफोरा नोगोरफोराव थायो मानोना बिसोरो सोलोंथायाइ साख्रि आरो गोदान मुगानि खाबुफोरनि थाखाय साबसिनै खाबु मोननो थाखाय थायो आरो ना नोंथां औ ओमफ्राय नोगोरनि जिउनि मोनसे देरसिन मुलाम्फाया जादों जोंहा सोलोंथायाइ आरो ना नोंथां जेरै नोगोरफोराव गोबां फरायसालि फरायसालिमा मुलुगसोंसालि बिजाब बाख्रि आरो गोबां फोरोंथायारि मिरुफोर फसंथानफोर दं आरो ना नोंथां जेराव फरायसाफोरा फरायनानै गावनि गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोननो हायो गावसोरनि इयुन जिउनि राहानि थाखाय गुबुन गुबुन रोंगौथिफोरखौ सोलोंनो हायो आरो नोंथां गुबुन मोनसे मुलाम्फाया जादों साख्रिनि खाबु नोंथां गोबां दारिमिन कम्पानि बेंक बिदिनो फालांगि फालांगि रिफोरा नोगोराव गोबां दं आरो नोंथां जायनि थाखाय गोबां मुलाम्फाफोरखौ बिसोरो लानो हायो ओ सुबुंफोरा गाव गावनि रोंगौथि आरो गोसो बायदि खामानि बायदि रोखोमनि खामानि साख्रि मोननो हायो बा खामानि बा साख्रिफोरखौ मावो आरो बिसोरो बे मोनसे जाहोननि थाखाय गोबां फोरा बे बेफोर जाहोननि थाखायनो गोबां सुबुंफोरा जोंनिया गामिनिफ्राय सोहोरसिम बा टाउनाव थाफैयो आरो नोंथां बिदिनो गोबां जेरैहाय जोंहा ओ सोहोरफोराव गोबां गेदेर गेदेर मा होनगोन देहा फाहामसालिफोर थायो आरो रोंगौथि गोनां डाक्टरफोरा थायो जायनि थाखाय जोङो माबा मोनसे बेमार आजार जायोब्लाबो सोरफोराव थाबैनो थांनानै नायजाहैनो आरो थाबैनो बेराम आजारफोरखौ जोङो सोखानो हानायनि मोनसे खाबु दं आरो जाय खाबुआ गामि एरियानि बा गामियाव थानाय सुबुंनिख्रुइ गिबिसिन जोङो मोनग्रोनो हानाय मोनसे खाबु होनना बुंनो हायो बेखौ बेजों लोगोसे बुंनो थाङोब्ला जोंहा जेनेबा बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद नोंथांनो सानफ्रोमबोनि जिउआव गोनांथि जायोना नोंथां बेफोरखौ जोङो गोरलैयैनो मोननो हायो आरो सोहोर जायगायाव बा सोहोराव थानाय सुबुंफोरा बिदिनो जोंहा बेहाय थानायनिबो गोबां जेनेबा मा होनगोन जिउनि खहा गोनांफोर खहाफोरबो जायो आरो जोंहा बेहाय बेहाय जोंना सोहोराव गोबां जेनेबा ओ गोबां बिबांनि गारिफोर बाहायोना जाय गारिफोरनि गेजेरजों जोंनि जेंनाया मा जायो जुदि गारिजों लामाफोरा हथिना थायो अब्ला जोङो गुबुन दाबसेफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम सहैनो थाखाय गोबां सम नांगौ जायो जायनि थाखाय माखासे समा आंखाल जाना आंखाल जायोबा समा आद्रिबो जायो आरो माबेबा समाव नोंथाङा मोनसे जायगासिम सहैथारनांगौ हमना ला नोंथाङा जि रिंगायाव मोनहैथारनांगौ अब्ला नोंथाङा जि रिंगानि सिगां सिगांनो मोनसे लामायाव बा जाम जानानै बा जानानै दं लामाया अब्ला नोंथाङा बै सेम जायगासिम सहैनो थाखाय नोंथाङा सौहैयाबो जानो हागौ आरो माखासे बे सम गैयैनि थाखाय बा बिदि ट्रेफिक जानायनि थाखाय आरो नोंथां आरो बिदिनो बार बारा जोंना बारा मोजां नङा गामि एरियानि रुजुना नायोबा सोहोर ओनसोलाव मानो होनोबा जोंहा गामि ओनसोला माखासे बिफां लाइफांफोरजों बुंफुबना थानाय बिदिनो सोहोर ओनसोलाव नायोबा जोङो गोजौ गोजौ बिल्डिंफोरखौ नुनो मोनो आरो माखासे हाद्रि गोनां बारहावाखौ जोङो मोनो आरो जायनि गेजेरजों जोंहा गोबां बेमार जानो हायो जायजों जोङो हां लानायनि बेमारफोरखौनो बुंनो हायो बिदिनो माखासे गिदिर गिदिर बेरामफोर बेफोरो जों जानो हायो आरो नोंथां बिदिनो दावराव दावसिया जोंहा गामि ओनसोलनिख्रुइ सोहोर ओनसोलाव गोबांसिनखौ नुनो मोनो सानफ्रोमबो गारि मथरनि होंगो दोंगो आरो सुबुंनि दावराव दावसिखौ जोङो सोहोर ओनसोलाव बांसिनै मोनो आरो आरो बिदिनो सुबुं थुबुर जानाय जायगाफोराव जेनेबा बांसिन होंगो दोंगो नोंथाङा बा सुबुं थुबुर जानाय जायगायाव थाङोब्ला नोंथाङा माखासे जेंना जेंसिजों सौग्रनांगौ गोनां जायो आरो बा बे जेंना जेंसिखौ नोंथाङा सौ माने सौसिलांनांगौनि गोनां जायो आरो बिदिनो जोङो सोहोराव थायोब्लाथ' लामाफोरखौ मोजां मोनो नाथाय लामाफोरखौ मोजां मोनोब्लालाय मा जानो जुदि गारि मथरा बांद्रायबा बेजों थांनो थाखाय नोंथाङा गोबाव सम लायो जेरैहाय गारि मथरा बांद्रायाय होथैेलायनाय जायो नालाय बेखौ नोंथाङा बे जायगानिफ्राय बै जायगासिम बारलांनो थाखाय बेयावनो गोबां सम लायो आरो थिग बेबायदिनो नोगोरनि जिउआ सोलोंथाइ साख्रि आरो गोदान मुगानि खाबुफोरनि गोबां खाबु होयो नाथाय बेयो गुबुंले आबहावा आरो बायदिसिना जा जेनेबा ट्रेफिक जाम होनो जायखौ जोङो बिदि जेंनाफोराबो जोंखौ मा होनो खस्थ' होयो आरो नोंथां आरो बिदिनो जों सानफ्रोमबो जिउआव नांगौ जानाय मैगं थाइगं बायदिसिनाफोरा गामि एरियानि बा जायगानि रुजुनानै नाय बा रुजुनायाव नायोब्ला जोंहा बिबाङा गोबांसिनखौ जों नुनो मोनो आरो जेरै माखासे गोथां मैगंफोरानो जोंहा गामि एरियायाव मोजांसिन मोनो नालाय नाथाय बेहाय जोङो मा मोनो माखासे रासायनारि हासार मुलि बाहायनानै दिहुननाय मैगं थाइगं फोरखौ जोङो सोहोर ओनसोलाव बायनानै मोनजायो आरो गामि ओनसोलावबाथाय बिदि नङा मालाय गावसोरनि गोबोर हासार बा जिबियारि हासार बेफोरजोंसो गायनाय जायो नालाय बेफोराव मोजां मोजांसिन भिटामिनफोरखौ मोननो हायो नाथाय गामि सो गामि सोहोरनि बा गामिनि रुजुनायाव सोहोरनि मैगंफोरखौ जायोब्ला नोंथांनि देहायाव माखासे बेमार आजारफोरा नुजाथिनो हागौ
बेखिनियानोसै नोंथां आंनि जि सोहोराव थानाय बेनि बागै आं नोंथांनो फोरमायथिनाया औ नोंथां अब्लाथ' जों बे गामि ओनसोल आरो ओ नोगोर ओनसोलाव जिउ खुंनायाव गोबां फारागथि दं आरो ओ आरो बुं बुंनो थाङोब्ला मोननैबो जायायाव बा ओ मोननैबो ओनसोलाव ओ खस्थ'आथ' दङ औ उम उम उम दा बेथ' मिथिंगानि मोनसे ओ लिरखानाय बायदिसो जाहैबाय जायखौ जोङो सोलायनो हाया होनबा गोजोननाय थाबाय ना नोंथां
आसा खालामो बिथांजों इयुनाव बेफोरबायदि